हेल' खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां खोनादों आंनि आवाजआ नोंथांनिसिम खोनाहैदोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। अ। बिदिब्ला गिबियावनो नैबे सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासोहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि
गोसो गोरबोनिफ्राय बेलासिनि सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ
औ आ औ औ औ जागोन नोंथां। बिदिब्ला बे समावहाय नोंथांजों आङो फं फंनैसो बाथथायाव माने फंनैसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा सावराय हागोन ना नोंथां?
औ ओं।
औ बिदिब्ला जोंना आयदाया जाहैबाय ओ हान्था मेलानि सायावहाय आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसै आरो ना नोंथां।
औ।
औ औ आ बिदिब्ला जागायनोसै आं नोंथां?
औ जागाय जागोन।
औ। दा जोंना हान्था मेला होनोब्ला गोदोनि आरो दानि आरो गोदो आरो आथिखालाव माबायदि सोलायनाय नुबोखो? आरो जों गोदोहाय जोंनि आइ आफामोननि समाव बा जोंनि आबै आबौमोननि समाव हान्था मेलानि रोखोम खोमा माबायदिमोन नाथाय आथिखालाव माबायदि सोलायलांखो बा माबायदि जाखो? बा एखे जादों नाम बेफोरनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनोसै आरोना नोंथां।
औ औ।
ओहोम दा जोंना हान्था मेला होनोब्ला गोदोहाय जेरै जोंना गारि मथर गैयामोन। बा मोनसे ओ गोजान जायगायाव हान्थिलांनो थाखाय जोंना ओ साइकेलानो गोबां खममोन बे समावहाय माने जो जोंनि आइ आफामोन बा आबै आबौमोननि समाव ओ हान्थिनाया जोबोद माने ओ खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांगौ जायोमोन आरो। जायनि जाउनाव जोंना ओ मोनसे खामानिनि थाखाय जुदि ओ हान्थियोब्ला बा मोनसे माबा मोनसे गोनां खामानियाव थाङोब्ला जोंना थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन। बा गंसे साइकेलजों जोङो थांनो गोनां जायोमोन। बेबादिनो जुदि गोबां ओ गोजान रोखोमनि लामाखौ जोङो ओ हान्थिनानै थांलाय फैलायनि गेजेरजों जोङो सम बारहोनांगौ जायोमोन आरो। नाथाय बेबादि ओ सो सोलिनायावहाय ओ गोबां खस्थ' मोनदोंमोन जायनि जाउनाव जोंना समाबो बै समाव थोआ थोआ जायोमोन आरो ओ जोंनि आइ आफामोननि समावहाय जेरैहाय गोजान लामा हान्थिनायनि खो थाखायनो नांगौखिनि ओ समखौ दहुननो हायैनि जाउनाव जोंनि ओ जिखिनि न'खराव सोलिनो गोनां बायदिसिना मोनसे इनकामनि बारै खामानि मावनाय बेफोर मावनाय खामानिफोरा माने आद्रा जानानै थानो गोनां जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों जे हान्था मेलानि ओ राहाया गोबां ओ गोरलै बा इजियावनो जानो हमसै आरो। ओ जायनि जाहोनाव दिनै माबा मोनसे खामानि ओ सोलियोब्ला बा अबेबा मोनसे थांनो गोनां जायोब्ला जोंना दिनै न'खराव थाबाय बाइक थाबाय स्कुटि थाबाय गारि थाब थाबाय ओ कार बायदिसिना बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बिजों दारिमिनारि बा जोंनि गोनोखोआरि आदबजों दिरुननाय ओ जोंनि ओ दसे समावनो मोनहैनो हानाय माने मोनसे ओ पेट्रल डिजेलजों सोलिग्रा ओ दाजेमारि बुस्थु ओंखारबाय आरो जायनि जाहोनाव जोङो दिनै ओ खम समनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां ओ लामा सामा दां ओ हान्थिनो हानाय जाबाय ओ जायनि जााहनाव दिनै ओ मोनसे खामानिया ओ माखासे समनि बा माखासे मिनिटनि उनावनो जादोंमोन आरो। जेरावनाखि गोदोनि समावहाय ओ जि घन्टा बा दाइन घन्टा बेफोरबायाददि ओ सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव बे जि घन्टा बबा दाइन घन्टानि समा ओ से घन्टायावनो जानो हमबाय बे खामिया दा नै बे आथिखालनि मुगायाव जोबोद गोरलै समावनो जनो हमदोंसै आरो दा हान्थाामेला होनोब्ला जोंना ओ ओरैजाय बायदिसिना ओ बेफार फालांगि थाबाय बेफार फालांगि खालामनायावबो गोदोनि समावहाय जोंना ओ गोबां खस्थ'यै हान्थिनाङोमोन जेरै जोङो माबा मोनसे बुस्थु मैगं थाइगंफोर लांनानै जुदि दाबसे जायगायाव हान्थिनानै लांनो गोनां जायोमोनब्ला जोंना ओ बि-बिखुङाव बा बस था रुजुननानै बानानै लांनो गोनां जायोमोन बा गंसे साइकेलजों जोंना ओ नारलांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोंना बायदि रोखोमनि गारि मथर ओंखारनायनि जाउनाव बेफोरो गोरलैयैनो जानो हमदोंसै ओ जेरैहाय जोंना गोदो मोनसे बुस्थु बा बस्थासे बुस्थुखौ जोङो ओ खनसेल' नारलांनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि बे गारि मथरावहाय ओ मोननै मोनथाम बा मोनब्रैसिम बस्था बा गोबां रोखोमनि गोबां बुरजा बुरजा बस्थाखौ जोङो खनसेनो लांनो हा दा जानो हमबाय आरो दा हान्था मेलाया हान्था मेला होननानै बुङोब्ला बे हान्था मेलायावहाय गोदो आरो आथिखालनि मुगायाव बेखौनो नुदों जे गोदो ओ गोबां गोबाव स समनि उनावसो मोनसे खामानिखौ जाफुंहोनो हायोमोन नाथाय ओ आथिखालावहाय ओ गोलाव समनि हान्था मेलाखौबो हान्था मेला ओ जेै जेरैखि फोनांजाब मोनसे हान्थाामेलानि राहा बियो ओ खम समनि गेजेरावनो जानो हमदोंसै आरो नोंथां। दा नोंथांमोननिखायल जा हान्था मेलायाहाय गोदोनि दिनाव माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायनो हमखो माबायदि सोलिबोदोंमोन बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। होनबा नोंथाङा जिखिनि बुंलांदों बेबो जोंथिंहाय गोदो गोदाय बेबायदिनो सोलियोमोन गोदो जोङो खोनानो मोनबोदों गोदो गोदायहाय माने हान्था मेला खालामनो थाखाय जोङो मोसौ गारि बा गराइ गारि बा बेबायदिनो ओ हान्थिनाय जायो अबेबा मोनसे गोजानाव थाङोब्ला जोङो ओ मोसौ गारि बा गराइ गारिफोरजों थांनायखौहाय खोनानो मोनदों आरो
औ औ।
बिदिनो साइखेल साइखेलफोरखौहाय जोङो सालायनानैहाय जोंनो अबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो अब्ला बिदि साइकेल गारि थांनायखौ नुनो मोनो खोनानो मोन्दोंमोन
औ औ
गोदो गोदाय माने हान्था मेला ओमफाय माने होननानै जोङो बुंलांगोन मानो होनोब्ला जों गोदो गोदाय माने गारि मथर ओ बेबायदिनो माखासे अ इन्जिन सोलिग्रा गारि मथर गैयामोन बिदिनो ओ मोसौ गारि गराइ गारि बेबायदि गारिजोंहाय हान्था मेलाखौहाय खालामनाय जायोमोन अबा मोनसे ओ आरो गोजान जायगायाव थांबा खायसे सुबुङा बिदिनो ओ सप्तासे गाहाम थाबायनानै हान्थिनानै आलासि जाना फैयोमोन बेबायदिनोमोन आरोना नोंथां ओ आरो आथिखालाव जोङो नायोब्ला माने गोबां सोलायबोनायखौ नुबावहाय माने तामिलानि ओ बेलायावहाय आथिखालावहाय माने बहुद सोलायबोनाय गोदो
औ औ आ औ औ
औ औ
औ औ
औ औ
औ औ
औ औ
औ औ